औ
नोंथां खोनादों
औ खोनादों नोंथां
ओ गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासि हरनाय जाग्रोबाय
औ औ गोजोनबाय नोंथां
औ साबायखर दा नोंथाङा ओ फ्रि दं ना?
औ दासान्दि ओरैनो दङ नोंथां फ्रियैनो दङ।
मा खालामनाय दङ ओरैनो?
ओरैनो जिरायनानै दङ न'आवनो।
अ आदसा दा नोंथांखो ओ फन खालामनायनि गुबै जाहोना जाबाय माने इसे
औ।
सिन्था सानदोंमोन आरो सम होनो हागोनबा?
औ औ औ औ औ जागोन नोंथां हागोन।
ओ औ ओ गिबियावनो आङो जागायनोसै ओ जिथु जों सुबुं माहारिया सानफ्रोमबो थांना थानाय जिउआव
औ औ।
ओ माबायदि थांनानै थानांगौ ओ सुबुं माहारिनि गेजेराव माबायदि? दि जेंना नुजाथियो। ओ बेफोर जेंनाखौ ओ सुस्रांनो थाखाय मा राहा लानो? नांगौ बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंना हो आरो ओं
औ औ औ ओ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां आंखौ बि बुंसलिबनायनि खाबु होनायनि थाखाय औ। ओ जेनेबा जों सुबुं माहारिया थांना थानो थाखाय जेरै जोंनो थानाय जानाय। बायदिफोरखौथ' जोंनो नांखागोन नङा होमबा नोंथां बेथ' जोंनि जेने ओ बेयो जेनेबा गोनांथिखा बेखिनिया बेनि अनगायै बो जोंहा माने जेरै आबहावा बिफां लाइफां गेसजों जों जि गेसखौ जों माने लाना थांना थायो नङा होमबा? अक्सिजेन बेफोरबायदिनो दै आरो। बेजों लोगोसे जोंहा बिदिनो आरोबाव माने जोङो जानाय लोंनायाव जेरैबायदि जोङो बेखौ माने सिगांहाय गोदोहाय माने जोङो। ओ खायसे ओ माने जाग्राफोरखौ जों गोथाङै जानायखौ। जायोमोन नङा होमबा नोंथां गोथाङै जायोमोन नाथाय दानिया माने ओं। दानिया जौगाबोनानै माने बेफोरखौ जोङो दा सावनानै बा एवनानै संनानै जानो रोंबाय औ बेबो मोनसे जोंनि सुबुं माहारिनि जौगाबोनाय नङा होमबा नोंथां बेजों आरोबाव माने बेजों लोगोसे जोंहा माने आबाद मावनानै जेनेबा जिखिनि जों माने फिथाइ बा आबादनिफ्राय जों जिखिनि मोनो जे माइ माइरं जियानो जा मैगं-थाइगं बेखौबो जोंहा आबाद मावनानै जानो हानाय जोंहा साननाय हनाय फैबाय नङा होमबा नोंथां बिदिनो औ आरो लोगोसे जोंहा गोदोहाय बिदिनो गाननाय जोमनाय जोंहा बेफोरबायदि साननाय हनाय फैयाखैमोन बै समावहाय बेवहाय जोंहा औ बिदिनो मोसा मुफुरनि बिदिनो बिगुरजों जोंहा जि बानायनानै गानोमोन नङा होमबा नोंथां औ औ औ दंफां लाइाफां बिफोरनि बिलाइफोरजों बिदिनो आरो लोगोसे आरो जोंहा माने सोर सोरां होग्राया जेनेबा जोंहा दाउ हरावहाय जोंहा मोब्लिब गोहो बाहायनानै सोरां होनो हायो औ बेफोरखौ मोनबाय बेजों लोगोसे आरोबावहाय जोंहा जिखिनि कलकारखाना दामिनफोर बेफोरखौ जोङो फसंनो हानाय जोंहा साननाय हनाय फैबाय बा लेखा फरायनाय औ औ औ औ औ बेजों लोगोसे आरो लेखा फरायनाय हांखोफोरखौ सिनायनाय बेफोरबायदिनो गोबां जौगाबोनाय फैबाय आरो ना दा नङा होनबा नोंथां औ बिनो सिगांनि समजों रुजुयोबा दामाने जों सुबुं माहारिया थांना थानायाव जोबोर माने जौगाबोबाय औ आरो बिदिनो आरो इयुनाव बो बिदिनो जौगालांबाय थागोन नङा होमबा नोंथां थिग बेफोरबादिनो आरोबाव औ औ बेजों लोगोसे आरो बेफोरबायदिनो माने जोंहा लेखाफोरा रोङैआव जोंहा खायसे माने जोंनि गावबा गावनि गोसोनि साननाय हनायखौ बा फोरमायनायाव गोब्राब जायोमोन नङा होमबा नोंथां जेनेबा एसे बिबायदिनो जोंहा माने बेफोरखौ जेनेबा जोङो फोरमायनो थाखाय जोंहा हांखोफोरजों सिनायजानाय खायसे सोदोबफोरखौ लिरनानै जोङो बुंनो हायाबाबो जोङो जेनेबा बा लिरना दननो हायो नङा ओमबा नोंथां? औ बेफोरबायदिनो जबो माने जौगानाय फैबाय आरो जोंनि सुबुं माहारियाव बिदिनो जोंनि बेफोरबायदि जौगानाया जोंनि जेनेबा थांना थानाय जिउखौ माने गोरलै खालामबाय बिदिनो आरो नोंथाङा बिनि सोमोन्दै एसे माबाफोर बुंनो हागोन नामा?
औ।
एसे औ औ।
सानफ्रोमबो थांना थानाय होनबाथ' जों गिबि नङा होमबा जोङो अनगिबि होनना साननांगोन जोंनि जागोन। आदारखौ जों जाखानांगोन नाथाय जोङो बिदि सानफ्रोमबो थांनानै थानाय थांना थानाय समाव जोङो जानांगौ होननानै जानला मानला जाबा जानाय नङा आरो गावनि देहाखौबो नायनांगोन।
औ औ।
खहा खालामो बेखौ नाय बायदि आदारखौ जायोबा जोङो मोजाङै थांना थान
औ।
जोङो जोंथ' दा गिबियावनो ओंखाम जायोबा ओंखामखौ जोङो माइ आबाद मावनानै जोङो दिहुनना लायो नङा होमबा? बेखायनो जोंनि सानफ्रोमबो थांना थानाय जिउ राहायाव माइ आबादा गिबिसिन आरो
औ औ।
औ जोङो माइ आबाद गैयाबा ओंखाम मोननाय नङा। माइ आबाद मावोबासो जोङो बेनिफ्राय ओंखारनाय जिथु माइरं बे माइरंखौ जों सं सङोबासो जोंङ ओंखाम महरै मोनजागोन बिदि ओमफ्राय जोङो बिदिनो गोबां मैगं थाइगं जायो नङा होम
औ औ जायो।
बिदिनो जोङो मैगं -थाइगंनि आबाद मावो। बे मैगं था मैगं थाइगंनि आबाद फोरखौहाय जोङो हानायमानि ओ
औ।
न'नि हासार जेरै गोबोर हासार बा बिलाइफोरनि सेवनाय हासार खानस्रि हासार बेफोरजोंनो जोङो मैगं- थाइगं जोङो जोंनि बफोर मैगं थाइगंङा ओ गाग्नो हाया जोंनि देहाखौ जेन ए बेनि थाखाय जोङो हानायमानि गोबोर हासार खानस्रि हासार बा बिलाइफोरनि सेवनाय हासारजों जोङो बैफोर मैगं- थाइगंखौ जोङो फेदेरनांगौ आरो बुजिदोंना? ओं ओं मैगं थाइगंनि बेलायाव बेखिनिखौ बुंबाय आं संबोयो आरो फारसेथिं जोङो जोंनि जिउआवहाय थांना थानायाव जोंनो दैखौ नांथारगोन दै। जोङो दैखौ सान फ्रामबो लोंखानांगौ आरो जोङो ओंखामखौ सानसे जायालासिनो थानो हागोन नाथाय जोङो दै लोङालासिनो थानो हाया।
औ औ औ औ नंगौ नोंथां औ
गांदों होननानै नालथाय जोङो लोंनांगौ होननानै नाथाय बिदि बांद्राय गुसु दै लोंनाङा बा बिदि मैला दैफोरखौ लोंनाङा जेरै दैखरनिफ्राय डाइरेक्ट मोननाय दैखौ जोङो थोंजोङै लोंनो नाङा आरो गंसे फिल्टारनिफ्रायनो सरनाय दै बेफोरबायदि दैखौ जोङो हानायमानि ओ लोंनाङा आरो जोङो दैनिफ्रायनो गोबां बेराम जायो नङा होमबा ओ दैनिफ्रायनो जोङो गोबां जन्दिस आरि बेरामफोरा जानो हायो बा बिदिनो ओ बिगुरनि बेराम जानो हायो। बिदिनो दैनिफ्रायनो गोबां बेराम जायो नोंथाङाबो मिथिगौ बा
औ औ औ
बा ओ बिदिनो गोबां बेराम दङ दैनिफ्राय बेखायनो जों दैखौ साखोन सिखोन लाखिनांगौ ओ खायसेया बुङो बेखौ फुदुंनानै लोंनांगौ होननानै नाथाय जोङो बुंनांगोन दैखौ फुदुंनानै सानफ्रोमबो लोंबाय थायो। थायोबाबो बेवहाय जेंना नुजाथिगोन दैखौ फुदुंनानै लोंबाय थायोबा जोंनि देहाया ओ नंगौ गुदुङै थागोन थिगै थागोन। ओ थैनि जिथु खारसा दिंनायफोरा थिगै थागोन। नाथाय गेस्ट्रिकनि जिथु समस्या बे नुजा आरो दै गुदुंलांबाय थायोबा आरो
औ
फ्राय मोननो हानाय जितु भिटामिनफोर बे फुदुङोबा मोननो हाया नंगौ बे दैयाव थानाय मैला जिउसाफोरा थैगोन। आरो लोगोसे बिनि दैनि जिथु गुबै गुन जों मोननो गोनां जिथु गुबुन मैगुन बे थानाय नङा आरो
उम उम
जों बेखौ दै महरै लोंनो हागोन नाथाय बेवहाय जोङो मोननो गोनां गुबै गुनफोरफोरखौ मोननाय नङा। फुदुंना लोंबाय थायोबा। ओ बेखायनो आथिखालावथ' गोबां ओ मा होनो बिगियानगिरिफोरजों दिहुनजानाय सान्थौगिरिफोरजों दिहुनजानाय फिल्टार गोबां बेसेन गोनां फिलार फिल्टारफोर ओंखारबाय बेफोर फिल्टारखौ जों हायो बा बायनानै लाबोनांगौ। औ बे फिल्टार फोरनिफ्राय जोङो हानायमानि सरनानै दै खौ लोंनांगौ आरो आरो बे फिल्टारावहाय आं मिथिनायाव माने मैला बाहागोआ हारसिंनो गलांखायो ओंखारलाङो आरो ओमफ्राय मोजां बाहागोआ हारसिंनो ओंखारबोयो। आरो बेफोरखौ बायनो हायाब्लाबो जोङो ओ फिल्टार गंसेनि अनगा गंनै गंथाम बिदि फिलटार खालामनानै लोङोबा सरनानै लोङोबा जोंनि देहानि नि थाखाय एसेबाबो माने रैखा गोनां जायो आरो।
औ रैखा गोनां जायो औ
रेखा गोनां
औ औ
ओ बिदिनो बेखिनिखौ आं बुंबाय ओमफ्राय जोङो हानाय मानि जोंनि गाननाय जोमनाय खसाबफोरखौबो जोङो मोजाङै गाननांगौ सानफ्रोमबो थांना थानायाव जोङो सानसेनि गाननाय जोमनायखौ हायोब्ला बिनि अखा नायै सुनांगौ। जोङो गांसे गाननाय जोमनायखौ जोङो सप्तासे गाहाम गाननाङा बा सानथाम गाहाम गाननाङा ओ मानो होनना बुङोब्ला बेवहायबो जोंहा सानफ्रोमबो बिजानु जिउसाफोर ओ बाखाङो बेफोरनो जोंनि मोदोमनि बिगुरनि जि बेरामफोर जाहोनो हायो माननाय बेरामफोर जाहोनो हायो गोबां गेदेर गेदेर बेरामफोर जाहोनो हायो आरो बेनि थाखायनो आं बुंदों माने सानफ्रोमबो जोंनि गाननाय जोमनाय जि जोमफोरखौ जो साखोन सिखोनै लाखिनांगौ आरो औ ओमफ्राय जोंनि खाथि खाला सोरगिदिं थानाय न'नि न' सेरनि खाथि खाला थानाय जायगाफोरखौ साखोन सिखोनै दोननांगौ आरो हानाय मानि जोङो बिदिनो जोंनि न' खाथियाव
उम
हायोबाथ' जोङो ओ दै गारनाय बा गाज्रि गेसाव गोफोन मुवा बेसाद गारनायफोरखौ बन्द' खालामनांगौ आरो
औ औ
जों खाथियाव बेबायदि मैला खालामना लानो नाङा मानो होनना बुङोबा बेफोरावनो गोबां जिउसाफोर सोमजियो जायफोरनिखि जोंनि देहायाव थांनानै गोबां माने देहायारि जेंना नुजाथियो आरो दा जियानो जा गोजोननाय थाबाय नोंथां समाबो जाबाय गोजोननाय जासिनाय थाबाय ओ दोनथ'नोसै ना औ दे दे